हेल' नोंथां?
औ नोंथां।
औ नोंथाङा आंनि भइसखौ रोखा रोखा खोनादों ना
औ खोनादों
औ नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो मोनाब्लि समनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
औ ओ नोंथांजों ओ नोंथांनो कल हरनायनि गुबै आयदायानो जाबाय नोंथांजों मोनसे ओ टपिक बा आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन
औ औ बिदिबा जोंना टपिकआ जाबाय जोंना न' लुनाय जों न'खौ बोरै बोरै लुयो आरो माबा मा मा रोखोमनि न' लुयो बेनि बागै ओ नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
औ हागोन ओ नों नोंथाङानो एसे फोरमायगोरनानै खोन्थाग्रोदो नामा
औ औ हागोन दे नोंथां औ ओ जोंना ओ न' लुनो थाखाय जों गिबि गिबियावनो जोंना माखा हा खालिबा हा एबा हा हानि गोनांथि जायो आरो जोंना न' लुनो थाखाय गिबियाव माने सांग्रां समान हाखौ समान हाखौ माने खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो समान नङाब्ला जोंना हाया समान नङाब्ला जोंना न'आ गोजौ गाहाय जागोन आरो बिनि थाखायनो जोंहा न'खौ लुनो थाखाय थाखाय गिबियाव समान जायगा हा बानायनानै लाग्रोनांगोन आरो आरो हायाबो जोंना मा गोरा जानांगोन जेरै बालाबारिफोराव जोंना लुलाबायोब्ला जोंना न'आ गब्र'लाबायायगोन अबावबा हा गुरि जायगाफोराव लुयोब्ला जोंना थाब गाज्रि जागोन बेनि थाखायनो जोंना गोरा जायगा हायावहाय मोजां जायगाखौ सायख'नानै न'खौ लुनो नांगोन आरो जोंना गिबि गिबियाव न' लुनो थाखाय जोंना माखासे सामान फोरनि गोनांथि जायो जोंना न'आथ' गोबां रोखोम रोखोमनि थायो गोबां रोखोमनि न' लुयो जेरै जोंना मोसौ थाग्रा न' मानसि थाग्रा न' जोंना मानसि थाग्रा न'आनो गोबां रोखोमनि जायो आरो जोंना दाउ अमा दोनग्रा न' बिदिनो आरो जोंना बायदि रोखोमनि ओंखाम संग्रा न' बा बिदिनो गोबां रोखोमनि न'फोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बैफोरबायाददि न' लुनो थाखाय जोंना गोबां बेलेग बेलेग सामाननि गोनांथि जायो जों गोदो गोदायथ' न' लुनो थाखाय खाय जों बांसिन औवा थुरि बैफोरखौ बाहायनाय नुदोंमोन आरो गोदो गोदाय माने जोंना इथा सिमेन्ट थिं रड लहा बैफोरबायदिया गैयामोन नालाय जोंना मा न' लुनो थाखाय जोंना औवा थुरि थखौ बिलाइ थालिर बिलाइ बिदिनो जोंना गोबां रोखोमनि बेलेग बेलेग हाजोआव मोननाय बा हाग्रायाव मोननाय मुवा बेसादफोरखौनो बाहायोमोन आरो जाय फोर न'फोरा माने जोंना थाब थाबनो बारहुंखा फैयोब्ला दैमा दैसा दैबानाफोर जायो ब्ला अखा बांखाफोर फैयोब्ला माने जोंना न'आ थाब थाब गाज्रि जायोमोन आरो आरो जोंना औवाफोरा थाब थाब गुन सुयोब्ला जोंना मा न'फोरा गोबाव जोरामोन आरो नाथाय आथिखालाव नुनाय न'फोरा जोंना मा गोबां गोरा गोरा जिनिस ओ मुवाफोरजों लुनाय जायो जोंना फाक्कानि फाक्काजों बानायनाय न'फोरा जेरै फाक्का जों बानायनो थाखाय जों गिबियावहाय इथा बायग्रोयो सिमेन्ट लाबोयो बेनि उनाव जोंना गाहायाव ओ जोंना फ्लरखौ बानायनो थाखाय जोंना अन्थाइ होग्रोयो अन्थाइ होखांनानै जोंना अन्थाइजोंनो जोंना माखासे गाहायनि फ्लरखौ बानायो बिनि उनावहाय जेसेबां गुवार लुगोन गुवार इन्जुर बानायनो नि थाखाय जोंना मा सिमेन्ट बाहायो इथा बाहायो आरो जोंना दर्जाफोरखौ बानायनो थाखाय दानि जुगाव माने लहाखौनो बाहायनाय नुसै आरो जोंना खोरखियावहाय जोंना मा ग्लासफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनसै
औ
आरो जोंना गोदो गोदाय राजा रानिफोरा जोंना अन्थाइफोरजोंनो अन्थाइफोरखौनो दानखावनानै माने जोंना गोबां गोरा गोरा न'फोरखौ लुयोमोन आरो दै नाथाय जोंना गामि बिथोरफोरावहाय जोंना गोबां माने औवा दंफां बेफोरजोंनो थुरिफोरजोंनो थोखौ बिलाइ थालिर बिलाइफोरजोंनो माने गाव गावखौ दान्दिसे जिरायहोनो आन्थाल' न'खौ लुनायखौ नुनो मोनोमोन आरो
औ
हेल' खोनादोंना नोंथां औ जोंना आरो दायो माने जोंना बाख्रिबो लुनानै दोनोमोन आरो गोदो गोदाय जोंना गोदो गोदाय बांसिन बांसिन माइरं दैरं माइरंफोरा बांसिन माइ आबाद मावोमोन नालाय बेनिखायनो जोंना मा बाख्रिखौ जोंना एक्सट्रा लुनानै दोनोमोन आरो जोंना ओंखाम संग्रा न'आवबो एक्सट्रा जायोमोन नाथाय दानिया आथिखालनि न'फोराव बांसिनानो उन्दुग्रा खिग्रा हासु सुग्रा न'मा न' बैफोर गासिबो माने गंसे न'जोंनो लोगोसे थाफाजोबनाय नुसै आरो
औ नंगौ
औ दानि जुगाव माने जोंना ओ न'फोराबो माने फिसा न'आवनो माने जोंना थाला थाला लुख'नानै थानायखौबो नुनो मोनसै जायनि थाखाय जोंना गोदो गोदाय न' लुनायाव गोबां हानि गोनांथि जायोमोन हा खालिनि गोनांथि जायोमोन नाथाय दानिया दखरसे हायावनो माने ओ थाला थाला बिल बिनि लुखोनानै माने थानायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ
औ आरो जोंना दानि जुगावहाय माने जोंना ओ न' लुनाया माने गोबां टाउन एरियाफोरावहाय न' लुनानै रुम बारा होनानै गोबां माने गोजान गोजाननिफ्राय बेरायनो थांनाय दावबायनो थांनाय बैफोरखौ रुम बारा होहैनानै माने जोंना गोबां फैसाबो माने खामायनायखौ नुनो मोनसै आरो टाउन एरियानि सुबुंफोरा
औ
औ जाय जायगाफोरावहाय कलेज स्कुल ओ गिदिर गिदिर कम कम्पानिनि कारखानाफोर बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ गिदिर गिदिर हस्पिटालफोर बैफोरबायदि जायगाफोर खाथियाव सेरावहाय थानाय सुबुंफोरा न' लुनानै गिदिर गिदिर न' लुनानै ओ जोंना ओ बारहा होनानै रुम बारहा होनानै माने फैसा ओ खामायनायखौबो जों नुनो मोनसै आरो
औ
औ ओ नोंथाङाबो ओ फंनैसो न' लुनायनि बागै नों नोंनिफ्राय ओ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ ओ जागोन ओ नोंथाङाथ' बुंलांबायानो गोबाङानो ओ आंबो आंनि मोनदांथिजों फंनैसो बुंलांनोसै आरो ओ नंगौ जोङो गोदोनि दिनावहायो बुंनो थाङोब्ला ओ औवानि न' बा मि थिंगायारि बिफां लाइफांजों मोननाय बिफोरबायदिजोंसो न' लुयोमोन
औ
जोंनियावहाय बिब्दिनो इथानि बा इसिमेटनि न' होननाय गंसेबो गैयामोन ओ जोङो गोदिनि दिनावहायो थुरिनि न' बा जोङो खासि हाग्रा बेफोरखौहायनो एन्जुर होनानै जोङो ओ हाजोंहायो लिरनानै जोङो ओ बेयावनो थानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोखि ओ जोङो उखुमफोरावहायो थोखौ बिलाइ बा जोङो बिब्दिनो थुरि बा खासि हाग्रा बेफोर खौनो उखुमफोरावबो होनानै औवाफोरजों खाफ्रानानै ओ बिब्दिनो थाला बायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन ओ नाथाय जोङो दानि जुगावहायो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरोखि ओ ओमनो थाङानो गोबां बुंलांबाय जोंहा दानि जुगावहाय गोबां गिदिर गिदिर न' दंसै ओ जोंनि ओ दानि जुगावहायो माने गंसेबो हानि न' होननायानो गैबावलिया आरोखि ओ बे दिनो औ ओ बिब्दिनो इथाजों लुनाय न' आरो ब्ल'इथाजों लुनाय न' इफोरबायदिखौसो जोङो दानि जुगावहाय नुसै आरो ओ बिब्दिनो बयनिबो न'आवहाय इ सिमिट जों बा फाखानि न' मोनसेबाबो दंजोबसै ओ बिब्दिनो लुनो हानायफोरा आरसि न' लुदों गिदिर गिदिरनो बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर न' लुनानै ओम माने समायना रमायना दानि जुगावहायो न' लुना साजायनो हासै जोङो दानि जुगावथ' खालारफोरबो फुननानै गाव गावनि न'खौ गोबांनो समायना रमायनासिन खालामनो हानायखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला
औ नंगौ नोंथां।
ओ फिसा न'ब्लाबो जोङो इसिमेटनि बा फाखानि न'ब्लाबो जोङो ओ गाव गावनि न'खौहायो रं होनानै साजायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो बेनिफ्राय जोङो नोंथाङानो दहाय बुंलांबाय जोङो ओ टाउन सहरफोराव न' मोजां मोजां बा बिब्दिनो बिल्डिंफोराव हायो न'फोर बुरजा रुम थायोब्ला जोङो भारा होनानै रां खामायनो हायो होननानै नोंथाङानो बुंलांबाय नोंगौ जोङो गाव गावनि न'आ बा खथाया ओरैनो दङब्ला जोङो बिब्दिनो ओरैनो दोनस्लायस्लाय माने बेयावहाय सोरखौबा दोननानै बा जोङो ओ रुम दोननानै जोङो रांबो खामायनो हायो। जाहाथे बे रुमाहाय खालि ओरैयैनो थाबाय थाया। बिनि थाखायनो ओ माने बेजोंबो ओ जोङो रां आरजिनो हायो आरो न'आवनो थानानै ओ औ जाहाथे गोजान गोजाननि मानसिफोरा फैयोब्ला बा फरायनो थाफैयोब्ला ओ नागिर न' न' बांफोर नागिरनानै ओ फैयो बा नागिरनानै गोनां जानानै फैयो नङा होनब्ला? बेफोरनि थाखाय ओ माब्लाबानि समावहाय नोङो ओ रांनि गोनांथि जादोंबा बेफोर न'आवनो दोननानै बेनिफ्रायनो न'आवनो थानानै रांबो आरजिनो हायो आरोखि न'आ जोंनि थाखाय ओरैनो नङा नालाय माने जोंनि थाखाय गासिबो न'आनो खामानि गोनां होननानै जोङो मोनथिनो हायो। ओ
औ नंगौ नोथां।
नंगौ गोदोनि दिनाव जोंनि ओ संनाय खावनाय
नाथाय जोङो दानि जुगावहायो न' गंसेयावनो जमा गासिबखौबो मोनजोबनो हायो आरो ओ न' गंसेयावनो सानै साथाम बेफोरबायदि रुम खथानै खथाथाम बेफोरबायदि नुनो मोनो आरोखि जोङो दानि जुगाव ओ नाथाय जोङो गोदोनि जुगावथ' माने हारसिंनो न' मोनसे मोनसे बिदिनो लारि लारि ओ थाखायोमोन नालाय जोङो जेबो दिडिजाइन गोनां न' लुनो रोङामोन आरोखि गोदोनि दिनाव नाथाय दानि जुगावसो जोङो गोदान गोदान बा दिडिजाइन डिजाइन नि जोङो न' लुनायखौ नुनो मोनसै आरो
ओ बिब्दिब्ला नोंथां नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय मोनबाय दोनथ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां समाबो गोबां जाबाय
औ जागोन दे।